हेल' खोना ना हेल' औ खोनोंदों ना?
औ औ खोनाबाय।
औ।
नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ अ
गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय।
औ औ गोजोननायखौ लानाय जाबाय दे औ ओ दायो बिदिबा जोङो सावरायदेनि नङा होमबा ना।
औ जों दा आबहावानि सायाव सावरायनि। दिनै
औ औ सावरायगोन।
ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा आबहावाया माने गिबि गिबियाव ओ गाहायै मानि सायाव सोनारो
नोंथांनिनिफ्राय मोजां खोनानाय फैयाखै
बुंफिनलाय हेलौ
खोनाबाय ना खोनायाखै औ हेलौ द'